खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहग्रोनाय थाबाय।
अ
नोंथांखौहाय मोनसे आयदानि सायाव आ सावरायनो होननानै फन खालामहरनाय जादों।
औ
नोंथांङा सम होनो हागोन ना?
हागोन।
औ दा जोंनि
हेलौ हेलौ हेलौ